हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ मा खालामदों? खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां आं ओरैनो ओरैनो जिरायनानै दं बेलासिनि नोंथां।
आदसा आमफ्राय ओंखाम जाखांबाय?
औ नोंथां जाखांबाय।
आदसा आमफ्राय नोंना माबोरै सोलिगासिनो? मोजाङैनो दं ना?
मोजाङैनो दं नोंथां औ बर्थमान थिगैनो दङ
औ नोंथाङा मा खालामो?
आङो ओ हाउस वाइफ बिथां जेबो
आदसा आदसा हाउस वाइफ ना ओ नोंथांनि दैलि रुटि नामा माने फुङाव सिखारनानै हरनि उन्दुनायसिम नोंथाङा मा मा खालामो?
औ नो-नोंथां ओ आङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो ओ मोखां सुनानै नियाथ' खामानिया जाहैबाय ए हाउस वाइफनि खामानिखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा माबायदि। औ जोङो सिखारनानै मोखां सुखांनानै साहा फुंनि साहाखौ लोंग्रोगोन आरो सिगां। बेनिफ्राय फुंनि साहा लोंखांनानै सिथ्ला सिबनोसै। बिनि उनावहाय न' सिबनोसै न' सिबखांनायनि उनाव आरो जोंनि गाननाय जोमनाय सानफ्रोमबोनि बे सि सुनांगौफोरखौ सुनोसै। ओमफ्राय सि सुखांनानै आरो ओ जोङो दुगैनानै लोबस्रांनानै आरो माबानि आरो फुंनि जानाय आदारखौ बानायो आरो फुंनि जानाय लोंनाय बानायजोब
आटचा नोंथाङा गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय माबा एक्सारसाइस खालामो नामा?
अ उम नोंथां आंथ' बिदि ओरैनो जेबो एक्सारसाइस खालामनाय जाया।
औ ओरैनो थाबायथिंनाय जायो आरोना। ओमफ्राय
बे ओरैनो एसे बे लांगोनायाव थाबायनाय बेल'नो आरोखि ओरैनो एक्सट्रा जेबो एक्सारसाइस खालामनाय जाया।
औ औ मानोना न'नि खामानि मावनायफोरावनो माबानाय जाखायो नों आ होमबा खारथिं खाथा ओंखाम संनाय जि सुनायावनो।
बेयावनो जोंना एक्सारसाइस बायदि जाखायो औ बुंनो थाङोबा।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ फुंआव मा जायो?
फुङावहाय जोंनिया ओरैनो साहा आरो ओम बिदिनो एखमबा माइब्रा एवनानै जायो। एखमबा बिदिनो ब्रेड जों अमलेट बानायनानै जायो आरो मालाबा मालाबा ओंखाम जायो। बेबायदि जायो आरो। थारमानि सानसेनि सानसे बिदिनो आरो बेलेग बेलेग ओं बिदि।
औ नोंसिनाव सोरबा फरायनाय दङ नामा? न'आव सोरबा फरायनाय दङो?
अ फरायनाय गैथ'वा दा
आटचा।
ओ फरायनानै जोब्बाय आरो सासे दङमोन नाथाय बिथाङा फरायखांबाय।
औ ओमफ्राय बिदिनो मा मा खालामो? नोंथाङा ओरैनो थानाय समायाव मा मा खालामो?
आं ओरैनो थानाय समाव आङो माबा खालामनो मोजां मोनो उम बिबार सुनाय ओमफ्राय आगर एरनाय फालियाव बिदि खालामनो आङो मोजां मोनो नालाय मालाबा मालाबा सम मोनोबा बिदिनो आंनि गाननाय जोमनाय बे गस्लाफोराव आङो फिसा फिसा बिबारफोरबो एरनानै लायो। बा मालाबा गोसो जायोबा बिदिनो सि माबा बेवहाय फालियावहाय माबा आगर एरनाय बिदि खामानिखौ मोजां मोनो नालाय बिदिखौ मावो आं मालाबा मालाबा नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो बांसिन?
आं
ओरैनो मा खालामनानै मोजां मोनो
औ नोंथां आङोथ' बांसिन बि माबा एरनायखौनो बे फालियाव आगर एरनायखौनो आं मोजां मोनो बिथां बांसिन
औ।
मोजां मोनो आङो
आंथ' सासे ओ स्टुदेन्टसो आंनिख्रुइ गिदिर जागोन खोमा नोंथाङा।
जानो हागौ औ नोंथां।
मानोना नोंथाङा हाउस वाइफ ना आं दा सो माने उन्दै फरायनाय नालाय
अ' अ' अ'। नोंथाङा बिसि बुरजा फरायनाय बिदिबा खोन्थानो हागोन नामा?
अ' आङो ओ आंना डिग्रि कमप्लिट जाबाय डिग्रि कमप्लिट जानानै दा हायार इडुकेसननि थाखाय माने न'आवनो थानथ'नानै फरायगासिनो आरो। इगजाम दं आंना एगजाम होनो थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो
अ'।
औ। ओमफ्राय ओ हो बुंलाय
औ। बिथाङा फरायनायजों लोगोसे ओरैनो बेलेग माबा खामानि मावनो मोजां मोनो नामा।
अ' अ' फरायनायजों लोगोसे आङो सावगारि आखिनो मोजां मोनो। सावगारि आखियो ए ओमफ्राय आङो मोसानोबो मोजां मोनो आं मोसायोबो बेनिफ्राय उम बिजाब फरायो गुबुन गुबुन बिजाब फरायो ओमफ्राय मिउजिक खोनासंनानै मोजां मोनो।
अ' नोंथां मोजां मोजां नोंथां ओ।
ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ माबा मोजाङै माबा थानो थाखाय जेनेबा आं बायदि स्टुदेन्टफोरखौ जेनेबा दैइलि लाइफखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जानाय लोंनायखौबो जयन खालामनो थाखाय माबा ओ एडभाइस होगोन नामा।
औ नोंथां जिहेथु नोंथाङा सासे स्टुदेन्ट हिसाबै आङो नोंथांखौ बुंनो सानगोन नोंथाङाथ' दा फरायगासिनो दङ नङा होनबा। दा जाहाथे जा जानाय लोंनायफोरखौ एसे साबधान मोजाङै जा जाहाथे देहाफ्रा आरो ओ लोमजानाय साजानायनिफ्राय बारग'यो जख‌जानाय लोंनायखौ एसे प्रटिन बुस्थुफोरखौ जा आइरन गोनां बुस्थुफोरखौ जा आजिखालिथ' मिथिगौ नङा होमबा नोंथाङा बा ओ मैगं थाइगंफोरखौ बहुद ओ माबा ओ मोजां जोंनि लकेल मैगंफोरखौ मोननो थांला नङा होनबा हासार गोनां मैगं मोनो ओ पयजन गोनां बुस्थु बुस्थुफोरखौ बांसिन मोननाय जायो ओ दा बेनि थाखायनो साबधान ओ साब जानाय लोंनायफोरखौ साबदान आरो हान्था मेला खालामनायफ्रावबो आजि गोरलै नुनो थाङो होमबा नोथांङा माबायदि गारि सालायनायफ्रानो मोजांखौनो सलाया सोरबा सोरबा। लामा सामा हान्थामेला खालामनायाव एसे साबधान हान्थाामेला खालामनायखौ जाहाथे मोजाङै खेल खालामनानै थाबायो आरोखि। औ
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा बानाय
औ बिथां बे बाजाराव मोननाया आथिखालाव जे कलेज स्टुदेन्ट फोरफोरखौ जों दा नुोन थाङो नोंसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ' फास्ट फुद जिहेतु बुहुत बायनानै जायो नङा होमबा नोंथां चावमिन बेफोरफोरखौैसे सावमिन मम' इदि बाहेरानि बे कालारिं बिदि फास्टफुड बानायनाय बे जाहाथे एसे खम खालामा जा बेफोरजोंबो मानो होनबा देहाफ्रा दुरबल जायो ओखाम ओम जाहाथे बेमारनिफ्राय एसे माबायो आरो साबधान जानांगौ खिन्थु इसिबां मानि। ओ खम खालामनानै जा आरोखि।
औ नोंथांमोनाव दैलि बिदिनो मा मा जायो। ओंखामजों मा मा जायो।
औ ओंखामजोंं जोंनियाव इदिनो ओंख्रि ओंख्रियाव इदिनो। ना ओंख्रिफोरखौ जायो दाउ ओंख्रि। अमा बेदर जिहेतु बर'ना जोंना फेभरेट ओंख्रि होनोबा अमा नङा ओमबा।
अ बेखौ माबोरै बानायो आंनो खोन्थानो हागोन ना।
अमा बेदरखौ।
औ।
औ बिथां अमा बेदरखौ एवनोथ' बुहुद इजि। अमा एवनाया उम। अमा बेदरखौ ओरैनो एवनानै जानो होनोबा। जोङो अमा बेदरखौ बाजारनिफाय बायनानै लाबोनानै जोङो ओ अमायाथ' बुहुद। गरम बुस्थु ना आरो बिराद माबा ओ जायनि जाहोनाव जों अमाखौ। रुनानै लाग्रोनांगौ नोंथां।
औ।
रुनानै ला ओ रुनानै एसे गारगारोबा मोजां जायो आरो जानो। थब मोजां जायो बेनि थाखाय अमाखौ। दै गुदुंजों एसे संख्रि होनानै। हो आरो कालार जानायनि थाखाय नों खा हालदैफोरबो होनो हागोन एसे। होनानै एसे रुनानै गार। लादो ओम बेनिफ्राय उम मोजाङै सु सुनानै लादो। ओमफाय बिनि उनाव सारायखौ। जाननानै गुदुं खालामदो पियास हानानै होदो थाव। थाव होनानै गुदुं खालायनानै पियास होनानै ओमबाय बिनिफ्राय। अमा बेदरखौ ए एवनानै ए एसे एवनानै लादो। आमफाय बिदि उनावहाय। अमा बेदराव होनो मस्ला सामब्राम गुफुर हाइजें। पासफरन बिदि मसलाखौ होनानै थफसेयाव देनानै होनानै एवनानै एसे मोजाङै। गावनि थाव मेजेम ओंखारजासे एवनानै। इखोबो इखोबो एवनानै ओमफाय दै होनानै। दै होनाय जाजासे एवनानै दै होनानै दसे खोबनानैदो दैया रानजासे। मोजाङै एवदो ओमफाय उम माबानानै। संख्रि नायनानै खांनो हागोन आरो ओम।
आस्सा ओमफ्राय ओ जोंनियाथ'। बर'नि ओ ओंख्रिया माने अनला जायो अनला जायोना। ओमफ्राय आं मिथिफेरा आरो ना। अनलाख अनलाखौ आं जानो मोजां मोनो बाट आङो संनायखौ मिन्थिफेरा अनलाखौ माबोरै सं सङो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना आंनो अनलाखौ माबोरै संङो।
औ ओ अनलायाबो संनो इजि जेबो बोलो नाङा। थाबैनो जायो अनला ओंख्रि संनाय दैयाबो अनलाखौ जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोदो ओ बे बिनि उनावहाय ओ खारैखौ ओ माबाखौ अनलाखौ सोमनानै ला होनानै खारैखौ सरनानै लादो ओ ओमफाय माइरंखौ सोमनानै दोननानै अन ओ आथिखालावथ' नों मिक्साराव अनो आगोलावथ' थबसियाव देयोमोन बा सिलपाथायाव उनोमोन ओम दानाथ' ओ मिचिन ओंखारबाय नङा मा मेचिंजों उननायखौ नुनो मोनो बां सिन औ मिक्साराव होदो ओ बिनिफ्राय ए अनखौ उननानै लाखांनानै ओमफफ्राय अनलाखौ नों अमा बेदरजों संनोोबा बेदरखौ एवनानै लाग्रोदो ओ बेनिफ्राय बेदरखौहाय थाव संख्रि बानलु मस्ला होनानै एवखांनानै लाखांनानै एसे गोदौ होदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय अनलाखौ उननायखौहाय होसनदो। ओमफ्राय होखांनानै ओमफ्राय एसे गोदौबा खारै होनानै एसे गोबाव गोदौ होनानै संगै साखिनानै खांबानो जाबाय दुन्दिया होनो हागोन गंगार दुन दिया आजिखालिथ' दैलां बोथोराव दुन्दियानि एभेलेबल गैयाना। गंगार दुन्दिया होनो बेखौ बेखौ बुंनो हागोन।
औ ओमफ्राय आरो मा मा बिदि दंबावो?
ओ
जेनेबा जोङो बाहेरायाव थानाय मानसिफोरा ओ संनानै जानो हानाय माबा बिदि बर'नि माबा दङ नामा?
औ नोंथां बिनि बागै जों सावरायगोन नाथाय जोंहा समा नै जानानै फैबाय। नोंथां औ जों बागै सावरायगोन आरो गुबुन लोगो मोनफिनबावगोन आरो नों जों सावरायनो हागोन‌।
मोजां मोनबाय औ।
औ दे।